हेलौ अ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय खुलुमबाय आ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दं?
अ नोंथां आं जास्ट एसे आगोलावसो माने सानजौफुनि आहारखौ जाखांबाय नोंथां
औ औ औ औ आ दा आं नोंथांजों ओ फंनैसो खोथा सावरायनो थाखाय मोननैसो आयदानि सायाव
अ
सावरायनो थाखाय कलखौ हरनाय जादोंमोन ओ जोंनि गोदो आरो दानि ओ नि मा होनना बुंड़ो बेखौ हान्थामेला बाहायनाय जेरै गारि मथर बाहायनायनि सायाव नोंथाङा गुवारै फोरमायनो
हालौ हेल' अ नोथां हेल' हेल' नोंथाङा मोजां टपिक अ खोनादों खोनादों नोंथा ओ नोंथाङा मोजां टपिक नोंथाङा मोजां टपिकखोनो लानाय जादों आं ओ बिदिनो आं मोननैसो बुंसै बिनि सायावनो
औ औ
फंनैसो ओ हान्था मेला नङा होमबा जोंनिया हमना हान्था मेला होननाय लोगो लोगो ओ जों हमना ला बे जायगानिफ्राय गुबुन जायगा लासे थांनो हानाय थाब मोनहैनाय गारि मथरनि बागैनो बुंदों माने नोंथाङा
औ औ
उम फार्स्टआवनो गिबियावनो जोंनि लामा दथाफोरा
औ
हान्था मेला होनाय लोगो लोगो जों फार्स्ट फल माने गिबियावनो जोंनो नांगोन लामा दथा।
औ औ
आ-आं जेला उन्दैमोन हमना ला बियो आं उन्दै समाव हमना ला नै रोजा थाम ब्रै बेफोरबायदि समनि बाथ्रा आरो
औ औ
हमना ला नैजिबा बोसोरसोनि सिगांनि बाथ्रा ओ एरैबायदि सोलायनाय नु एरैबायदि सोलायनाय नुदों माने आं नुनाय माने जौसेनि जौसेखौनो सोलायनाय बायदि मोनदों आं
माने बेयाव आं एक' दाउट गैया हमना ला जों गिबियावनो नुनो मोनदोंमोन जोंनि जा लामाया-लामाया एसे बायला जिलाबाबो जों भुटान मोनहैयोमोन।
औ औ
भुतान रदा खाथि ओमफाय भुटाननि फार फारा जोंथ' पाग्लादिया दिरिं बिदि दैमा दं। बिदिनो हान्था मेला माने ओ बोराय बोराय ट्राकफोरखौ थांनाय नुयोमोन अन्थाइ बाला लाबनाय
औ बिदिनो थांलाय फैलाय बेफोरखौ नुयोमोन बे खमायाव हमना ला दिजेल सिजेलफोर बोराय गारिफोरा सोलियोमोन आरो
उम
नाथाय बेफोरबो माने दा जोब- सुस्रांलांबाय माने नुनो मोनला।
औ औ
जोंनिया लोगो लोगो दा ओ जोंनिया लोगो लोगो दा हमना ला ओ दाम्पार नुनो हमदों नुनो मोनदों जों।
औ
गिदिर गिदिर गारि हमना ला साखा दस-दसथा माबा आदथा साखा गोनां बिदि सेन्स गोबां सेन्स नुनो मोन्दों। आरो लोगोसे जोंनिया जोंनिनिफ्राय गुवाहाटिया एसे गोजान जायो। हमना ला थाम घन्टा बा उम आराय घन्टासो बिदि टाइम लायो सम लायो आरो।
औ औ
थांनो गोनांबा जों एकदम गुवाहाटि थांनो गोनांबा फुङावनो सोरां माने खोमसियावनो सिखारनांगोन आरो जों बिदि थांनो गोनांबा। बै समाव दे माने नैजिथाम बा नैजिब्रै ओ नैजिब्रै बोसोरसोनि सिगांनि बाथ्रा आरो। बिदियाव इसे एरैबायदि खममोन माने फुङावनो सिखारनांगोन सिखारनानै जोङो थांनो गोनांबा बे गंसेल' बास बियो बोरैबा बारलाङोबा नोङो गारि मोनखाला। आरो नोंनिया खामानि दंबाबो नों जिबनाव माने थांखानो हाला गुवाहाटियाव बे खालि बिदि आरो माने। ओ गोबां खस्थ' जायोमोन। आरो लोगोसे फिसा फेनला गारिखौथ' बुंनो नाङा बिदि नुवाखैमोनानो। ओमफ्राय लासै लासै लासै लासैनावमा सेन्स जानो हमबाय। फिसा फेनला गारि जोङो टेम्पु मा मानसि बोग्रा एबा माल बोग्रा बेफोरखौ नुनो मोनबाय एबा मि टाटा मेजिक
औ
ओ बिदि बिदि बेफोरखौ नुनो मोनबाय जों। गिबियावनो जों जेनेबा ओ हमना ला हेन्देल मारिग्राखौ बुंनांगोन इखौ स्टार् होनांगौबा सुइस गैया उनखि दिरुं बोनांगोन नों। टेम्पु बिदि माने बे अ बेफोरखौ नुनो मोनबाय। मोननानै इसे मो मोजां जाहैबाय हमना ला जोंनो ओ राजा लामा जोंनिया गिदिरथार राजा लामा हमना ला जों बर बरमायाव लासे थांनो हाबाय बेफोर गारिजों थांनानै जों बरमानिफ्राय मोजाङै जों गुवाहाटि बा नलबारि थांनो हानाय लामा गारिखौ मोनबाय जों।
उम उम
मोननानै ओमफ्राय लासै लासै सोलायनो हमबाय बिदिनो पेट्रलनि फैबाय दिडिजेलनि फैबाय थावनि लासै लासै लासै फैयै फैयै फैयै दा जों हथतनो नुनो मोनबाय जे हान्था मेलानि बेलायाव जोङो मोनसे खा फ्रेम मोब्लिबनि
औ
मोब्लिबनि जोहै खारनो हानाय मोनसे गारि नुनो मोनबाय जों। हमना ला बेटारिनि। दा सब गा हमना ला गारियानो बुंनो थाङोबा बाज जि जौखोन्दो एबा द'जि जौखोन्दोआ जोंङो हमना ला बेटारिजों मोब्लिबजों खारनायखौ नुनो मोनबाय। फिसा फिसा फेनला टम थटम थथनो जों माइ मिलाव थांनो गोनांबाबो बेजोंनो थांनो हाबाय
औ
आगोलथ' माइ मिलफोराव थांनो गोनांबाबो जोङो ओ थेलाजों सो नारै नारै थांनांगौमोन लोगोसे लामाफोराबो गाज्रिमोन
औ
दानिया लामाफोराबो एसे एसे मोजां जानो हमबाय लोगोसे जोङो बिदिनो फन बेटारि गारिजों एबा मोब्लिबनि गारिजों जों थांनो हाबाय आरो लोगोसे दााबायदियावथ'ओ राजा लामाफोराव गिदिर गिदिर लामाफोरावथ' नुनो मोनबाय सब माने खायमा खायमा खायमा खायमा गोनां नाम्बार प्लेट गोनां सब मोब्लिबनि गारि गोजा बेफोरखौ नुनो मोनबाय ओ जेरावखि ट्रेनाबो आगोल जोङो खैला खैलाजोंसो सालायोमोन ट्रेनखौबो
उम
गोलाव गारिया ओ बे बेबो जोंनिया दा हमनो हाबाय नुनो मोनबाय जे मोब्लिब
औ
बेफोरखौबो जों ओरैबायदि एडभान्स माने गोबां माने जौगानायखौ नुनो मोनबाय आरो बेनि बेलायाव आं ओ मोब्लिबजों खारनायफोरखौ नुनाय लोगो लोगो आं ओजोंहाय टाावननि फैसायाबो थालांबाय। थावनि राङाबो थालांबाय। थावबो सोनांगोन नांगो गैला लोगोसे थावाबबो जोंनिया थालांगासिनो-
उम
जेरावनोखि थावनि बिबाङाबो जोंनिया खमायलांगासिनो
औ औ।
बिखेख कररि थावखौ आं बेलेग खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोना। हान्था मेलानि बेलायावनो नुनो मोनो थावखौ बाहायनाय बिनि जाहोनावनो माने एसा खमायलांनायखौ नुनो मोन्दों आरो थावनि बेला गोबां हान्था मेलानि सायाव बिदिनो आं नोंथां माने सोलायनाय नुनो मोनदों नोंथाङा बिनि सायाव ओ माबायदि मोनदों नोंथाङाबो सोलायनायखौ बिनायाव इसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
औ औ हागोन सोलायनाय होनना बुंबाथ' जों गोबां नुबोदों नङा होमबा दिनैनि दिनाव हान्था मेलानि बागै सावरायनो थाङोबा
नंगौ।
बि नोङो गुबुन दाबसे जायगायाव जोंहा मोनसे जुदि बेसाद मुवा बेफोरखौ दैथायारनो गोनांबा गोदोनि समाव
औ औ।
माने गोबां खस्थ' जायोमोन जोंहा माने माने गोबौजों सहैयोमोन आरो माने टाइम लायोमोन- नाथाय दिनैनि दिनावथ' गोबां नों ओ मा होनना ब बेखौ बेसाद लांनाय मुवा बेसाद लांनाय जोंहा माने गोबां गोख्रैयै मोनहैसिनहाय जाबाय आरो जेरै जोङो ट्रेनजोंबो लाङो ओरैहाय जोङो जा जाहासफोरजोंबो लाङो
अ
जोङो ट्राकफोरजोंबो लाङो बेबायदिनो औ बे फ्लाइटबोजों एर'प्लेनफोरजोंबो जोङो लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो थिग बेबायदिनो जोङो गोबां गोबां माने सोलायनायखौ नुबोनो मोनदों!
औ।
ओम टटेलि सोलायबाय होनना बुंबाबो माने एसेबां माने गोरोन्थि जानाय नङा। बायदि मोनो आरो नंङा होमबा नोंथां?
आंबो बिदिनो हमना ला जौसे जौसेनि जौसे खोन्दानो माने सोलायबाय बाबो जों बुल जाया नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ औ बेबायदिनो नोङो गोदो जोङो मोसौ गारि मैसो गारि गराइ गारि।
उम
बेफोरजोंसो जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव माल लांनो गोनां जायोबा बिराद ख ओ माने खस्थ' सहायनो गोनां जायोमोन माने सानसे बा मोनसे जायगायाव साननै सानथाम लायो नाथाय दिनैनि दिन नायनो थांबाथ' माने नोङो सा जेनेबा नोङो जोङो मोसौ गारिजों सानथाम लायोबा दा माने सानसेयावनो मोनहैनाय बा दसे समावनो मोनहै बे मोनसे जोंहा सुबिदा फैबाय आरो नङा होमबा नोंथां बे फोरखौ जोङो नुनो मोनो
जोङो जेनेबा गोबां गोबां भारतनि अनगा गुबुन हादोराव नों थबनो मोनहैग्राा नङा होमबा नोंथांनि मथे? ओ बिदि आरो हमना ला जोङो चाइना आमेरिका बेफोरखौ बुंनो थाङो। बे चा-चाइना आमेरिका बायदि बायदि जागाफोरावबो। एसे थाब मोनहैग्रा जाबाय बेसादफोरा बेफोरबो एसे मोजां आरो नोंथांनि मथे मोजां जादों। ना गाज्रि जादों बे आयदाया?
आंनिबाथ' जोबोद मोजां जादों मानो होनोबा जोंहाथ' जौगा जौगाबोबाय दिनैनि दिना जौगाबोनाय लोगो जोंनो एसे गोख्रैसिन। गोख्रैसिन माने जों माबाखौ नायगिरो सफैनाय बा खामानि गोखैथिं खामानि जानायखौ जों सानफ्रोमबो नायगिरो। बेनिखायनो आंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो।
नोंगो ओ नों-नोंथाङा बे आयदाखो खौ लानानै जोबार जोबोर मोजां। माने मोनदों आरो नों आयदाफोर जि नागिरना मोनदों आरो बेफोरनिनो नोंथांनिफ्राय। मिथिनो मोनदों लोगोसे।
औ।
नि थाखाय गाज्रि जायाखै मानोना बेफोर।
औ औ।
खिन्थु जों बेफोर बाथ्राफोरखौ बारा मानसियानो जों रायलायनो। रायलायनाय जाया आरो माने नंगो जादों बिदि सानना लायो खिन्थु। बेफोर मोनसे मोनसे जोंनि नोजोर होनो गोनां मोनसे आदा नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
माने गोग्गोमैनो। होन गोनां माने नोंथाङा आयदाखो लादो। आं जोबोर मोजां मोनदों नोंथां नोंथांजों आं सम मोनो। ओ
औ औ।
दाबो ओ दोनथ'नोसै दोनथ'नोसै नामा नोंथां? समाबोथ' जाबाय अ दे दे।
औ औ जाबाय नोंथां दे नोंथां दे उम